गिबि गिबि अने गिबि गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
गोजोन‌ मोनाबिलिनि नोंथां
औ आं कल खालामनायनिफ्राय माबायानो जाबाय नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम मोनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ नोंथाङा आंनो दानदिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं आबादनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन।
सावरायजागोन नोंथां।
औ आं दा गिबियावनो
औ जागोन दे नोंथां
औ आबादा नि बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो गोनांसिन जिउ राहा बियो जोंनो मानसिनि गोनांथिखौ सुफुङो गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिम सोदोम जोंनि जौगानायाव आबादा गोनांथार बिफाव लादों नंगौना नोंथां
औ
औ
औ औ
उम मोनफ्रोमबो हादरा आदार आरो रांखान्थियारि जौगानायनि थाखाय आबादनि सायाव सोनारनो गोनां जायो नंगौ ना
औ
औ जोंनि बे भारत हादरा मोनसे आबादनि हादर होननानैबो मिथिजायो नंगौ ना
औ
औ बेजों लोगोसे भारतनि गोबां जौखोन्दो सुबुंफोरानो एबा बर' सुबुंफोरानो आबाद मावनायनि सायाव नांथाबनानै दं नंगौ ना
औ नंगौ
औ आबादखौ थार महरै भारतनि भारतारि रांखान्थिनि मिरुदन बुंनायबो जायो नंगौना
औ नंगौ नोंथां
औ आबाद मावनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो रोजा रोजा बोसोर सिगां जागायजेनदोंमोन जेब्ला गोदोनि सुबुंफोरा मैहुर खालामनायफोरखौ नागारदोंमोन नंगौना
औ औ
बै समनिफ्रायनो आबाद मावनाय आरो जिब जुनारखौ फिसिनो सोलोंबोदोंमोन गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय थि जिउ खुंनाय आरो गामि आरो नोगोरारिफोरनि जौगानाया जागायजेनदोंमोन बिसोरो बै समनिफ्रायनो थि जायगायाव थानो सोलोंजेनदोंमोन नंगौना नोंथां
औ औ
औ भारतआव सिन्धु हायेन सोदोम सिनि समनिफ्रायनो आबादखौ मावबोगासिनो दं दा बिगियान आरो बिरोंदामोननि हेफाजाबजों आबाद मावनायनि आदबफोरा जौगाबोदों नंगौ ना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
औ आथिखालाव गोदान मुगानि जेनेबा मेसिन जौगा थाखोनि आबाद मावनायनि आदबफोरखौ बाहायनानै आबादखौ बांसिन सिन बिबाङै दिहुननो हायो नंगौना नोंथां
औ औ
गोदो गोदायथ' नांगोलजों हालेवनानै माइखौ गायोमोन दाथ' आरो ट्रेक्टर मेसिन बायदिसिना ओंखारजोब्बाय
औ औ
औ आरो माइ गायनायनिफ्राय माइ हानायसिम मिसिननानो ओंखारजोबबाय नंगौना नोंथां
औ औ औ
औ सुबुं माहारिनि थांना थानायनि थाखाय आबादा गोनांथार नंगौना नोंथां
औ
औ मानो होननानै बुङोब्ला आबादनि जोहैनो जोहैसो जों गावनि उखैनायखौ सुफुंनो हायो नंगौना नोंथां
औ औ
जेरै जों आबाद महरै जों माइ गम मैगं थाइगंनि बायदिसिनाफोरनि आबाद मावो नंगौना नोंथां
औ
औ आसामनि हाया हासार गोनां आरो आखा गोबां बिबाङै मोनो बेजों लोगोसे बार हावाया मोजां नंगौना नोंथां
औ
बेनिखायनो आसामाव गोबां बिबाङै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां
औ औ
औ जेरै माइ गायनाय साहा बागान बेसर फाथो मैगं थाइगं बायदि बायदि गोबां रोखोमनि जों आबाद मावो बेजों लोगोसे ना फिसियो आरो जिब जुनारबो फिसिनो हमबोदों
औ औ औ
आबाद मावनाया गोबां मोगा मोगि जानांदों जानांदोंब्लाबो गोदान बिरोंदामोन आरो बिगियानारि आदबफोरा आबादफोरखौ आबादफोरनि दिहुनथाइखौ जौगाहोनायाव मदद खालामगासिनो नोंगौना
औ औ
औ जेरै जो जोङो आबाद मावोब्ला बेयाव मुलि नांगौ मुलिजों बाहायो मेचिननि जोहै नंगौना नोंथां
औ औ
औ साफ्रोमबो सुबुंफोरानो मिथिगौदि आबादनि गोनांथिखौ बेनिखायनो आबादारिफोरनि खस्थ'खौ बाख्नायनांगौ नंगौना नोंथां
औ औ
औ दा नोंथांनि ओनसोलाव आबादखौ माबायदि मावो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां ओ दाथ' जोंनि ओन सोलाव आं माइ गायनायनिफ्राय जागायनोसै नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव माइखौ ओ गोदोयो नांगोल जुंगाल ओ बे खदाल बेदिनो बायदिसिना लानानै ओ हालेवनानै माइ गायोमोन। ओ दानियाथ' बेबायदिखौ नुनो मोनलिया। मानो होनब्ला माइ हाग्रा ओ माइ हानो थाखाय माइ हाग्रा मेसिन ओंखारबाय हालेवनो थाखाय ओ मेसिन ओंखारबाय
बायदिसिना रोखोमनि मेसिन ओंखारबाय आरो ना नोंथां ओ अखा हायाब्लाबो दै सारनायनि खुबिदा दङ' जेरै मेचिन। ओ बायदिसिना इदिनो खुभिदा ओंखारबाय
औ
ओ बेजों लोगोसेनो माइखौ गायनायाबो मोनसे मेचिन ओंखारबाय।
औ
ओ बेखिनियानो नोंथां।
औ दा नोंथाङाबो मायबाफोर आबाद मावो नामा?
आबादाथ' एसे एनला मावो नोथां।
औ जेनेबा नोंथाङा मा आबादखौ मावो बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना? औ दे जागायदो नोंथां।
उ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय
औ नंगौ
दैज्लां बोथोराव ओ बायदि रोखोम आबाद मावोदि जोंहा ओ जेरै जिंखा पथल ओ भिन्दि लेस्रा बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगं गायो आरोना नोंथां। बिदिनो ओ दैज्लां बोथोरावबो सरि मेसें बोथोराव
औ
ओ बिदिनो लाइ लाफा बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावो ओ दा आङो ओ पथल गायनायनि बागै एसे नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों
औ
ओ जा थाङाबो आबादारि बा नोंथाङाबो एसेसो मिथिखानांगौ जानांगौ
औ नंगौ
फटलखौ गिबियावनो ओ जा गोदो गायखांनाय पथल बे पथलखौ रोदाखौ बा बेनि ताराखौ हास'नानै ओ बेफो रखौ मोनसे पस्टिकवहाय जावायग्रोनाय जायो ओ जावायखांनायनि उनाव बेखौ ओ खमैबो जिबा दिन बा नैजि दिनालागै दोननानै बेखौ रोदोम होनांगौ बा रज' होनांगौ बेखौ एसे जोथोन लानो लागा जायो मानो मानो होनबा हासार बिदिनो दै बायदिसिना होनो लागा जायो। एसे जोथोन लानो लाबा जायो आर नोंथां। ओ बेजों लोगोसे बिदिनो बेखौ रज'खांनायनि उनाव एसे गोलाव जानायनि उनाव बेखौ हायाव हाखौ एसे गोथ थौ जावनानै बेखौ फबना होनाय जायो। बेखौ फखांनायनि उनाव एसे गोजौ जायोब्ला बेखौ ओ दिरुं होनानै गोजौसिन लांनाय जायो गोजौसिन लांनायनि सिगां मोनसे औवानि सां बानायग्रोना लानाय जायो औवानि सांखौ
गोदोथ' बांसिनै औवानि सां बानायोमोन नाथाय दानिया औवानि सांखौ खम नुनो मोनो मानो होनबा दिरुंजोंनो गासैखौबो खालामनो हायो मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव बारा एसां आयदा गैयामोन नाथाय दानि दिनाव एसे आयदा गोरों सुबुंफोरा एसे गोरों जाबोजोबबाय बेबायदिनो जुगजों सोलायलांबाय आरोना मानसिफोरा
औ
बेखिनि आनो
बिथांनि ओनसोलाव माइनि आबादखौ मावो ना मावा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा औ जेनेबा माबायदि मावो खैदिन जेनेबा फुखांनानै जों दैयाव दोनो ओमफ्राय बोरियावबो दिनैनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन
अ गिबियावनो आङो जावायनायनिफाय जागायनोसै गिबियावनो दा गोदोनि फोखांनाय माइ बा हाखांनाय माइ बेखौ सप्तासे बा स्नि सानसो बा नै सान नै दिन साननैसो फख्रि एबा लान्दोआव बा दंग'आव फबना दैयाव सोमनानै दोनो औ सोमनानै दोननायनि उनाव बेनिफ्राय गाजा ओंखारो बे गाजाखौ जों फोनायाव बाहायो नालाय बे गाजा ओंखारला ओंखार ओंखारनो गोनां ओंखारनो होयो बेनि सिगां नै घन्टासो बा थाम घन्टासो बेखौ दै सर होननायनि थाखाय रायजोआव बरनना दोननाय जायो बायजोआव बरनखांना खांनायनि उनाव न'आव लाबनानैहाय न'खरनि उसुनदा एबा खामसालि बेखौ हायावनो ओ थाम इन्सि बा नै इन्सिसो गोजौ खालामनानै बेनि सायाव थास' बिलाइ होनाय जायो थास बिलाइ होनानै थाम सान बा ब्रै सानसोनि उनाव बेनिफ्राय ओंखारनाय जागााजा बेयो साबसिन जायोब्ला बेखौ दुब्लियावहाय लांनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला बेखौ फोनांगौ जायो नालाय बेनिफ्रायसो खोथिया जागोन बेनि सिगां हालेवनानै लाग्रोयो खोब ट्रेक्टरजों खनथामसो मोजाङै हालेवना लायो मिजि मिजि हाया जेसिम मिजि मिजि बा साफा ग्लेब ग्लेब जायो बेसिम एवनानै लायो बेनि उनाव बेखौ फोनाय जायो आरोना नोंथां
औ हेल' नोंथां
औ औ नोंथां
दाथ' जोंना समाबो जाबाय
औ
औ दा नोंथांजों सावरायना गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां
आबादनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननायनि थाखाय नो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों फिन सावरायफिननो मोनगोन दे होमबा नोंथां औ गोजोन्थों